हेलौ
खोनादों ना नोंथाङा
हेल
नोंथाङा मा खालामदो
अ आंथ' दाओरैनोसो दं नोंथां नै
अ बिदिब्ला नोंथाङा ओरैनो दङब्ला नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां
अ बिदिब्ला आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायावसो सावरायलायनो होननानै सानदोंमोन आरो
अ नोंथां सावरायजागोन दे
औ बिदिबा नोंथाङा दसे समोमोननो हायोब्ला बेनो आयदाया माने जोंहा बिफां लाइफाङा सुबुंनि थाखाय माबादि गोनांथार जिउआव जिउ खुंनायाव बिनि बागैनो ओरै फंनैसो सावरायलायनो सानदोंमोन आरो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां बिफां लाइफाङा जोंनि सुबुं माहारिनि मोनसे गोनांथार बाहागोआनो होनजायो जोंहा बिफां लाइफां गैयाबा जों सुबुं माहारिया हां लानो हानाय नङामोन जेराव जों जायखौ हां लादों बियो बिफां लाइफाङा हगारनाय अक्सिजेन जों बिफां लाइफाङाव हगारनाय अक्सिजेनखौसो जों हां लायो आरो
औ
औ बिदिनो ओमफ्राय जोंहा जों जाय कार्बन डाइ अक्साइदखौ हगारो बिखौ बिफांफोरा लायो बिदिनो बिफां लाइफांजों सुबुं माहारिजों गोथौ सोमोन्दो दं आरो जोंहा बिफां लाइफां गैयाब्ला जोंनि सोरगिदिं बा जोंनि आबहावाया गुबुंले जालाङो गुबुंले जानायखौ जों नुहुरो जेराव आथिखालनि समाव जोंहा सुबुं अनजिमा बांनायाव जोंहा हाग्रा बारिखौ दानफायना जोंहा न' लुसै बा हादान सिफायनानै थासै बेफोरबायदिनि जाउनाव जोंहा बिफां लाइफांनि अनजिमाया गोबां खमायलांदों जायनि जाउनाव जोंहा आबहावा गुबुंलेया गोबांनिफ्राय गोबांसिन जालांनो हमगासिनो दं आथिखाल मुगासिमाव
बेफोरबायदिनो जोंहा बिफां लाइफाङा जों सुबुं माहारिनि माबायदि मदद होयो होनना बुङोब्ला जोंहा बिफां लाइफाङा जों सुबुं माहारिनो गोबां मदद होयो
फारसेनिफ्राय जिउ खुंनायनिफ्राय लानानै जोङो बिफां-लाइफाङा जोंनो सुबुं माहारिनि जिउ खुंनायाव नांगौ जानाय जेरै न' लुनाय बेफोर बायदिनो जोंहा जों जे सानफ्रोमबोनि जिउआव बाहायबोबाय थानाय जोंनि बेरेन्सि सियार टेबोल बेफोर बायदि गोबां सुबुंफोरनि बाहायनायफोराव जोंहा बाहायबोबाय थायो। जेराव जों बिफां लाइफांखौ बिफां-लाइफांखौ जों सुबुं माहारिया फालांगि खालामनायखौबो जों नुनो मोनसै। आथिखालनि समाव जोंहा गोबां दाम गोसा-गोसानि बिफां फोर गायनानै बा बिफांनि बागान खालामनानै जोंहा गोबां बिजनेस बा रां आरजिसै जेराव जों रबट रबट बिफां खौ ला लबर बिफां बेफोर बायदिनो गाम्बारि बिफां, सिगुन बिफां बेफोरथ' बेसेन गोसााशम बिफां मोनसे मोन से बेसेन गोजा बिफां बेफो- बेफोरखौ जोंहा बागान खालामनानै गोबांथार सुबुंफोरानो गोबांथार रां आरजिनायखौबो नुहरसै।
बेफोर बायदिनो जोंहा सुबुं माहारिनि जिउआव बिफां-लाइफाङा गोबांथार मदद होबोदों। जेराव जोंहा बिफां-लाइफां गैयाबा गोबां जायगायावनो अखा हायैखौबो जों नुनो मोनो जों माखासे बिजाबफोराव मोनबोदों जे जे जायगायाव गोबांथार बिफां-लाइफां दं बे जायगायावनो गोबांसिन बा बांसिन अखा हानायखौ जों मोनथिनो मोनो जेरै जोंहा मौसिनराम, मेघालय बेफोर बायदि जायगायाव गोबांसिन अखा हायो होननानै जों मिथिनो मोनो मानोना जोंहा मौसिनराम मेघालय बेफोर बायदि जायगायाव गोबांसिन बिफां-लाइफांफोर दं।
बेनि थाखायनो जोंहा बेफोर बायदि जायगायाव गोबांसिन अखा हायो। आथिखालनि समाव जोंहा बिफां-लाइफांखौ खोब गोबां खम जाबोनायखौ नुनो मोनसै मानो होनोब्ला जोंहा
गोबां सुबुं अनजिमा बांनायाव सुबुंफोरा न' लुनो थाखाय बा गावसोर थानो थाखाय हादाननि सिफाइसै। दंफां- लांफांखौ दानफायनानै न' लुसै बेफोर बायदिनि जाउनाव बिफां-लाइफांफ्रा खमायसै। जों नुनो मोनो जे जों टाउनफोर बायदि गेदेर-गेदेर सहर टाउनफोर बायदि जायगायाव जोंहा बिफां-लाइफांखौ गोबां खम बिबाङाव नुनो मोनो जायनि जाउनाव टाउनफोर बायदि जायगायाव दुंखावनाया बारा जायो लोगोसे आबहावा गुबुंलेया बो आबहावायाबो गुबुंले जानायखौ जों नुनो मोनो जोंनि जों नुनो मोनोदि जों गामियारि ओनसोलाव गोबांथार बिफां लाइफां थानायनि जाउनाव जों मो जों आबहावाखौ मोनो लोगोसे जों गोबांथार दुं दुंखावनायनि ओमफ्राय जों गामियारि ओनसोलाव बारग'नायखौ जों नुनो मोनो।
औ
बिदिब बिदिब्ला नोंथाङाबो फंनैसो बुंदो नामा? बे आयदानि सायावनो
औ नोंथां दा जेरैबायदि नोंथाङा आंनो बुंफोरना होदों। गासिबो जोबोद मोजाङानो जादों बा नंगौ थारैनो नोंथाङा बुंनाय बादिनो बिफां लाइफां नङाब्ला जोङो सुबुं माहारिया थांनानै थानायाव गोबां जेंना जायो। नङा बा जेरैबायदि नोंथाङा बुंदों जे बिफां लाइफांनिफ्रायसो सुबुं माहारिया बा गासिबो दंनाय मानि जिउआरिफ्रा अक्सिजेन मोननो हायो। जायखौ जोंनो थांना थानायनि थाखाय जोबोद गोनांथार। आरो जों सानफ्रोमबो हां लानायाव आगारनाय कार्बन डाइ अक्साइड बे बिफाङा बोनानै लायो। औ नोंथाङा बुंदों थारखोनो आंनि खोनानायावबो बिदिनो। दा बेफोरनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बिफां लाइफांनि बाहायथि फोरखो होनदों माबायदि बिफां लाइफाङा सुबुंनि जिउआव गोहोम खोख्लैयो बा सुबुंनि जिउनि जिउ खांनायाव माबायदि हेफाजाब होयो आरो बिफां गैयाब्ला जों मा जागोन? बेफोरदिखौ नोंथाङाथ' बुं बुंबाय दा नोंथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों जे बि बिफां लाइफां गैयैनि जाउनाव गोबां माखासे गिदिर गिदिर टाउन सहरफोराव जोंहा गोबां बार गाज्रि आबहावा गाज्रि जानायफोरखौ नुनो मोनो नङा होमबा? जोंङो बिफां लाइफां दानस्रां बांसिन टाउन सहरफोराव बिफां लाइफांफोरखौ जोबोरै खम नुनो मोनो। नंगौना नोंथां? औ। बिफां लाइफां खम जायो। जोंहा गोबां टाउन सहरफोराव जायनि जाउनाव टाउन सहरनि आबहावा बा बारनि थासारिफोरा जोबोद गेब्रेंनाय। बेफोरनि गेब्रेंनाय जायो। दा बेफोर गेब्रेंनाय फोरफोरखौ होबथानो थाखाय जोंहा बिफां लाइफां गायनांगौ जायो आरो बेफोर टाउन सहरफोराव। जायफोरफोरखौ बैफोर गेद्रेंनाय बारहावाफोरखौ बिफां लाइफांफोरा हमथानानै लाखियो।
औ औ
गोबां बिफोरबादिनो आथिखालाव बिफां लाइफांखो दानफायनानै हाग्रा बंग्रा सिफायनानै सुबुंफोरा गोबां गिदिर गिदिर टाउन सहर बेफोरबायदिबो गायसननायफोरखो नुनो मोन्दों आरो। एबा गोबां माखासे दारिमिनफोरबो गायसननाय नुनो मोनदों बा गोबां सुबुङानो बिफां लाइ बिफां एवस्रांनानै लांदां खालामना खाय आबाद मावनाय। बेफोरबायदिबो नुनो मोन्दों नंगौदा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ जायफोरनि जाउनाव जोंहा बिफां लाइफांखौथ' दानफायदों। नाथाय जोङो मा होनो लाइफांङै गायफिननो रोंनाय जायाखै जायनि जाहोनाव बुहुमाव गोबां दुंनाय गरमा बारा जानो हमदों
औ
अक्सिजेननि बिबाङा एसे एसे खमायलांनो हमदों बेफोरबायदिनि थाखाय आबाद मावनो थाखाय बै जि हा बि जायफोरा हास्रव गोदोनि बिबाङाबो गाहायनिफ्राय गाहायसिन हा सिङाव खमायलांबाय थानो हमदों बिफां लाइफां गैयैनि जाउनाव
औ
मोजां बार हावा बा मोजां बार गोजोन बार बार फैया गैया जालांदों जायनि जाहोनाव साननि दुंनाया बारा जाबाय आरो साननि दुंनाय बारा जानायनि जाउनाव गरमा गोबां गरम जाबाय आरो थानो हाया हाया जाहैबाय बिफां लाइफाङानो मोनसे सुबुंनि जिउआव एबा जिउ खांनायाव मोनसे गोनांथार होननानै आं सानो आरो बेनिखायनो मानो होनबा बिफां लाइफांनि
फ्रायसो जों गासैखौबो मोननायानो जायो जेरै फिथाइ सामथाइ होन जों बिफां लाइफांनिफ्राय मोनो बेफोर बिफां लाइफांनिफ्राय जोङो अक्सिजेन गोनां अक्सिजेनबो मोननो हायो जाग्रा फिथाइ सामथाइफोर मोननो हायो माखासे बिफांफोरनिफ्राय जायफोराव गोबां भिटामिन प्रटिन गोनां फिथाइफोर थायो बेफोरखौ जायोब्ला जोङो थायो आरो गावनि देहाखौ जोबोर मोजाङै लाखिनो हायो बेफोरनि अनगायै बिफां लाइफाङा जोंनो गोबां ओ फारसेनिफ्राय हेफाजाब होयो नोंथाङा बुंखादों जेरै बिफां लाइफांनिफ्राय जोङो देक्स बेन्स बेफोरदि बानायनो हायो न' बानायनो हायो जोबोर मोजां मोजां बेसादफोर जोङो बिफां लाइफांनिफ्राय बानायनानै लानो हायो आरो बेफोरो मोनसे बिफां लाइफांनि जोबोद मोजां बाहायथि
औ
आरो बेफोरनि अनगायैबो जोंहा बिफाङा साया होयो बे बाथ्राया आरो बांद्राय जोंहा बिफां बेफोर गाज्रि जालाङो आरो दाथ' समाबो जाबाय बायदि मोनदों आङो जोंहा बुंनांगौआ बे एसेबां मानि गोलाव जेसेबां बुंलांबाय थागोन एसेबां गोलाव ओंखारलांबाय थागोन आरो जोंहा बिफां लाइफांथिया जाखिनि सम नोंथाङा आंनो होननानै दसे फोरमायथिबाय बा आंजों सावरायलायबाय बिनि थाखाय नोंथांनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय जासिनाय थाबाय बिदिब्ला दोनथ'लायनोसै नामा नोंथां
औ नोंथां दे
औ